नोंथाङा नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो जिरायना दं र नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दंमोन नोंथां,
औ सा लोंबाय नोंथां,
साहा लोंखांबाय औ,
औ बोथो खबफोरा मोजांबा नोंथां
मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांनिया बोरैहाय
मोजाङैनो औ दे नोंथांखौ नोंथाङा दा आंखौ कल खालामनायनि जाहोनखौ बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आं नोंथांनियाव कल-कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय दिनैनि बे आयदाफारिखौ आङो जोंनि दोरोङारि खान्थि जेरै ओंख्रिनि हायाव आङो जे सावरायनो सानदोंमोन नोथाङा राजि दं ना
औ राजि दङ दे सावराय जागोन
औ दिनैनि आयदा फारियानो जाहैबाय थास' बिसुंजो नाफाम
औ
नोंथांमोना
मोनथिले मोनथिगौ माने बांद्राय आंनि सि आरो नोंथाङा एसे सावरायना होदो औ
थास' बिथुरिजो नाफामजो बिराद मोजां
औ
जोङो ओंख्रि बायदि फाजा नोङा होमबा जोङो ओंख्रि बायदिबो जोङो जानो हा थायो जोङो लाब्रा नङा होमबा भाजा थेब थेब जों बिदिबो जानो हायो। आरो जों एवनानै जानो हायो बिदिहाय आरो ना जों नोंथाङा थास' बिथुरिजो नाफाम संनायनि आयदाफारिखौ मोनथिगौ नामा?
आं बांद्राय इदि मिथ मिथि या आं सङा नालाय नोंथाङा नोंथाङा
आं फोरमायना नि अब्ला नोंथां, औ थास बिथुरि दों नाफामजो सङो संनायनि आयदाफारिया जाबाय जोङो मा होनो जोङो थास जोङो थासखौथ जोङो लाबोयो, नोङा होमबा?
औ।
थासखो जों हाग्रानिफ्राय लाबोबाय लाबनानै जोङो थास बिसुंखो। लाबनानै जोङो ओ सुस्राबाय सुस्रानानै जोङो मोजाङै ओ बेखौ थासखो जोङो गोलाव खायसेया खायसेफोरा बसनानै सङो खायसेया गोलावैबो सङो बिदि आरोना। थासनि थाराखोबो जायो। आरो बिलाइखौबो। जोंङो खायसेखौ नुनो मोनो खायसे बिलाइखो जानाय नुवा थाराखौल जायो बिदि, बिदियैनो बै बिसुंखौ जों थास‌बिसुंखौ जों जेरै सुनानै लाबाय ओमफाय लानानै जोङो बबेबा हासनाय नुनो मोनो आरोना। माने थासखौ ओरै ओरै ससे ससे बानायो बिदियैनो जोङो ओमफ्राय एवफ्रामनाय नुयो। नङा होमबा बिदिनो जोङो एवनानै बेहाय बै नाफामखो होनाय नुनो मोनो। नाफामजों बिदि आरो खेबसेयैनो मा होनदों थास बिखुरदिजों बै नाफामजोंबो खेबसेयैनो माने नोङो रुनाय बायदियै खायसे खायसेखौ जानाय नुनो मोनो बिदिहे आरो। आलदा आलदा रोखोम बिदि बाबो जोंनि बिराद मोजां जायो माने।
औ। आरो नोंथाङा नाफाम जे बानायोलै दै नफामखौ मादि बानाययो नों थाङा मिथिगौ ना
औ नाफाम बानायनायनि आयदोब फारिखोनो जोङो नाखौथ' जोङो माखासे ना-नाफोरनिफ्रायनो जोङो मादो नाफाम बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेरैहाय माखासे ओ ना फिथिख्रि ना गोरै ना थुरै बिदि माखासे नाफोरनिफ्रायनो जोङो फोरान बे ना गो थांफोरखौ जोङो मानदो सोरबा गुरना लांनाय सो दैमायाव मोननाय बेफोरबायदि सोरबा फुख्रि सारनाय बेफोरबायदिनिफ्राय बबा हाथ थायनिफ्राय बिदि बायना लाबो आरोना ओमफाय बिदि लाबोनानै जोङो मा होनदों बे नाखौ साफा खालामबाय नाखो सेफ रो जेनेबा बे नाखौ जोङो सायना साफा खालामो नानि खिखो गारो नङाब्ला गोखा जानाय बिदि थायो आरो ना फिसा मावा दंना बे नावा मावा‌ होस्रोनानै लाबोनानै फोराननानै देनाय मोनो अब्ला बेफोर नाफोरखौ जोङो मा होनदो साफा खालामो सुस्रांना होना फोरानो होमबा साफा खालामनो फोरान्नायनि उनाव बेयो फोरानखां ना गोथांयादि फोरानखांबा मा जायोमोन ना गोरान जायोना नोंथां?
औ औ औ
गोरानखौ जों रानोब्लाथाय ओमफ्राय जों जोङोहा थास' मोनोना बै थास' जोंनि औ थास' बेसङा बेफोर थास'खौबो मा होन आरो नों हा ग्रानि मोननाय थास'
औ
आरो बैदि थासगो थास' गोलाव
औ
दुद थास'नि
नोंथांनि बाथ्राखौ आं खोनाफैयाखै।
बिथ ओ थास बिसुं अ थास बिसुं आ खोनायाखैना? खोनाबायना नोंथां?
औ औ दा खोनाबाय दे। हेल' औ खोनाबाय दे नोंथां।
बे थास' बिसं औ बै थास'खो जोंनि हाग्रानि उमफ्राय लाबोबाय औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां बुं।
औ हानिफ्राय लाबोनायनि उनाव औ बा बबेबा बारि खा खाथि नों न खाथियावहाय
औ औ औ
बारि बदि होन बेहाय थास'खौ लाबोबाय मफ्राय लाबोनायनि उनाव नों बेखौ मोननैखौबो नाखौ देग्रोनो लाबाय ओमफ्राय देनायनि उनाव बै थास'खौबो देखांनायनि उनाव लाबोना बि बिगुरैबो होयो बिगुर लेमनाबो होयो आरोना जों खोनाय बायदि ब्ला आंङो जोंनि खान्थि बायदिब्ला जोंनिया इ थास' गोसोमा मोनोना खोनादों ना नोंथांङा?
औ औ औ थास गोसोमखौ
खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ थास' गोसोम बै बिदाब बिदाबखौ बुजिदों नोंथांङा? थास' गोसोमनि बिलाइखौ गारनानै ना ए
औ।
बै बेखौ होनानै देनाय नुनो मोनो आरोना बिदि देबानो ओ बिदि देखांनायनि उनाव बियो मा होन गुन्दै जाबायना बेयो बे गुन्दैखौ थास ओ बे बे गुन्दै जायोब्ला बेयो थासजों ना गोरानजों गोरोबनानै बेयो मा जाखो बेयो गुन्दै जाबाय ना। बेनि उनाव बेखौ मा होनदों बे गुन्दै खौ मायाव सोयो औवानि हासुं नङा होमबा। औवा हासुङा दे फाइ जानांगोन जाहाथे बेयाव हाबजानाय बे थासजों आरो बै ना गोरानजों गुन्दैया बेहाय हासुुं गेदेर जानांगौ एसे। नङा होमबा नोंथां बेयावसो सोबाय सोनायनि उनाव नोङो उम से बा नै दान बा थाम दान जेसे गोबाव दोननो हायो। साबसिन जायो आरोना। बेनि बेनि मोदोमनाया साबसिन जायो बेखौनो जोङो बुङो नाफाम बुङो आरोना। बेखौ जोङो ओ बैहाय हासुङाव सोयो हासुङाव जोङो सोनांगौब्लाथाय जोङो हासुङाव जेसेबां हासुङा जेसेबां गेदिर जेसेबां गोलाव एसेसिम सोबाय। सोनायनि उनाव बेनि सा याव माखासेफोरा मा होयो जेथिहा बैयाव एम्फौ जिनिसफोरा हाबनो हायि बायदि
औ।
ए एम्फु जनिस फ्रा हाबनो हायै बायदि सायाव ओ प्लाटिक सोरबाया सोरबा सोयो। प्लास्टिकआव। सोरबा मा सोयो खारै। बै प्लास्टिकनि सिङाव बिदि खारै बिदि सोयो। आरो बिलाइनि ओ लाइ बिलाइ होनोना। बेखौ सायाव होग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बै सोरबाया प्लास्टिकनि सायाव खारै होना बिदि होनानै ओमफाय खानानै मोजाङै दोनो जाहाथे बेयाव एम्फौ जेबो जिनिसफोरा। खहा खालामनो हाया। बिदि बिदि खालामो बे। बेखौनो जोङो बेनि उनाव जोङो से मानावथ मोजाङै जानो जास्लाबनाय नङा। खायसेया जायो से मान्दावनो। थेवबो से दानाव थे। अब्लाबो बेयो मोजां ओंख्रियाव जोङो थावनाय मोना होननानै जोङो मोनथिनो। मोनथिनो मोननाय जायो आरो जों बिनि उनाव नै दान थाम। थाम ब्रै बेनि दानाव जों साबसिन जायो होननानै जोङो। मोनदाङो आरोना औ। नाफाम बानायनायनि जोंनि बेफोरनो आयदा फारिया।
औ।
नोंथाङा बेनि सायाव एसे माबाफोर बुंनो नामा
औ जोंबोथ औ जोंबो जोंनि। थिबो बिदिनो आं माने एसेबां। नुनो मोनबोआखै आरो। बिदि नाफाम बानायनायखौ। नाफामखौ दा नों। नोंथाङा जिबायदि बुंदों। जे थास गोसो। रोखोमनि बिसुं। बिजोंनो। जोंनाबो बिदिनो ना मावा ना फिथिख्रि बिदिनो मोनबाथाय बा दाथ दैज्लां बोथोर बिजौ गुरना लाना फैबा बुरजा मोनबाथाय। बे नाखौ। सुनानै बासिनानै बिगुरखौ गा- नानै साफा खालामना लानानै आरो। बेखौ सुनानै सान्दुंआव। फोराननानै। नाया रान। ब्ला जोंनिया बे थास बिसुंखौ। सायनानै माने माने। गिदिर गिदिरखौ होबाय। खायो आरो जोंनिया। एसे सायनानै सा फाहामनानै बि खौबो सुनानै लायो, सुनानै ए से दैखौ जोंनिया दैखौ बाहाय सरननानै बाय राननो होयो आरो बियो थास'आव जाहाथे दै सुनायनि दैया थासनो नांना था थायि बायदि जोंनिया बाहाय एसे सानदुं। फोरानो बेनि उनाव बाहाय रानस्रेमबाथाय जोंनिया बेखौ दिंखियाव देयो आरो दिंखियाव औ औ
नोंथाङा, नाफामखौ मोजां मोनो।
औ मोजां मोनो।
औ। जं नोंथां अब्ला दिनैनि आयदाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै
औ औ
दे नोंथां अब्ला जोबोर गोजोननाय मोनबाय